खोनादों दा ना औ खोनादों
औ खोनादों
उ
दायो होनबा जोङो आबाद मावनायनि सोमोन्दै एसे सावरायनोसै
औ जायो।
खोनादोंना औ जेनेबा आबादखौहाय आबादखौहाय माबोरै माबोरै मावनाय जायो आरो मा मा आबाद मावनाय जायो ना
औ
दा जोंनिया आबाद मावनो थाखाय गिबियावहाय हाखौहाय माबायदि खालामग्रोनांगोन औ खोनादों ना
उ अ दे बुं फिनलाय
औ जेनेबा जोंना आबाद मावनो थाखाय गिबियाव हाया माबायदि जाग्रोनांगोन जोङो मा मा खालामग्रोनांगोन
औ ओरैनो मा आबाद मावनो थाखाय माइ आबाद मावनो थाखाय आरोना गुबुन आबाद। अ
थाखाय औ माइ आबादनि अनगायैबो जेनेबा जिखुनु आबादखौनो औ।
उम ओरैनो जों आबाद मावनो थाखायथ' गिबियाव मा हाखौ बा जोंनियाव मा हाग्रा बंग्रा थायो नालाय हायाव बेफोरखौ मानि जोङो सिगाङो एवस्रांनां। गोन आरोना माखासे हाग्रा फोरखौ एवस्रांनानै। माने हाग्राफ्रा गोजौ गोजौ। बाथ' जोङो बेखौ मानि रानानै मानि रानहोनानै औ रानहोनानै बेखौ मानि सावनानै होनां गोन आरो अब्ला सावोबा बेयो हाग्रा सावनायाबो मोनसे हासार। महरै मोनगोन आरो जोङो हासारबो जायो बे हाग्रायानो ना औ बेनि उनावसो माने जोङो मैगं फोनो बा गुबुन जिखियानो आबाद मावा मानो बेखौ सिगाङाव मा खालामनांगोन हालोवनांगोन ना। हालेवाबाबो। जोङो खदाल। फोरजों जावग्लिनानै माने हाखौहाय गुरै खालामग्रोनांगोन आरो औ सिगाङाव बिनि उनावसो मानि बेफोर हाग हाग्राफोरखौ बासिनानै ना मोजाङै मानि हाखौ गुरै खालामजोबनायनि उनावसो जोङो जाम नोङो मैगं बा माइआ नो हरनो गुबुन जिखि आबाद हो मावा मानो बेखौहाय मानि जोङो बेयाव फोगोन आरो बिनि उनावसो जोङो आबादखौ मानि मावलांनो हागोन आरो
औ। थां बेबायदियावहाय जोंना ओं
मा मा आबाद मावोजों बेखौखौ नोंथाङा एसे बुंलांगोन नामा जों बर' समाज वहाया आरोना मा मा आबाद मावो? गोदोनिफ्राय आरो दास
जोंनि बर' समाजावथ' औ औ जेनेबा बर'फोरा बोथोर लानानै बोथोर दैज्लां बोथोरावहाय गुबुन आबाद मावो आरो ओरैजाय मेसें बोथोराव गुबुन आबाद मावनाय जायो। जेरैहाय दैज्लांफोराव होननानै बुङोब्ला फाथो माइ आबाद बेफोरनो गाहाय होननानै बुंजायो आरो। बर'फोरनि मावनायाव आरो बेनिफ्राय ओरैजाय मेसेङाव होननानै बुङोब्ला गोरान आबाद बेफोरखौ मावनाय जायो आरो। लाइ लाफा बिनि मैगं थाइगं बेफोरबायदि आबाद बेखौहाय मावनाय जायो आरो औ दा आंथ' बुंबाय दायो। दैज्लांनि आबादावहाय फाथो फाथो आरो माइ ना ओ दानिया माइ आब आबादखौहाय जोङो माबायदिहाय मावनाय जायो। बेखौ एसे फोरमायदो
औ माइ आबाद मावनो थाखायथ' ना गिबियाव जोङो मानि
औ
मानि खोथिया होननाय मोनसे खोथिया नांगोन आरो ना जाय माइनिफ्रायनो रज'यो ना बेखौ माने खोथिया फोग्रोनांगोन आरो बे खोथिया माने माइनिफ्रायनो जायो सिगां जोङो खोथियाफोरनि थाखाय जोङो हाखौ खौ ना हाखौहाय एउनांगोन आरोना हालौवनानै बेखौ माने मोजाङै मोनजासेनो हाग्राफ्रा माने सेवजोबजासे बेख बेखौ हालेवनानै
उ औ
होना खोथियाखौ सोमगोरनांगोन जाय मानि एसे एसे गाजा बेरहोनो थाखाय ना औ फोनो थाखाय माइखौ सोमनानै दैयाव सोमनानै दोनग्रोनांगोन आरो हर से दोननानै माने बिखौ द हायाव हा गोनां माने बेखौ लबनानै दोनो आरो जाहाथे मा गुदुं जानानै बे माइआ माइया बेरो बिदि खामनानै जोङो माइया एसे गाजा बेरोबा माने बे हालौनानै दोननाय हाय बेवहाय माने बेखौ सारला ना होयो आरो बिदिनो बियो मान मास मोनसेसो औ मास मोनसेसोनि उनाव बेयो माने देरोबा माने जौवोबा बेयो माइ गायजानाय जायो आरोना ओरैनो माइ
औ
जों हालौना जायो हालौनायाथ मैरै मुं दं हालौनाया जों सिगां हालौनायखौ माने खारायनाय होनो ना गिबि हालजेेननायखौ
खारायनाय होनो उम औ
थ जोङो खेन्थाम हालौवनायखौ माने औ बर' होनाय होनो।
औ बर' होनाय
खेनब्रै बिदिनो माने माइ गायनाय फसिया बिदिनो जायो आरोना उ
औ एसे गोलावानो होननानै बुंजायो ना।
यो मोननो हायो औ प्रसाया गोलावानो जोंदि मा मा आइ गायो बेखौ नोंथाङा बुंगोनदां अ।
ओ जोसा गायो, माइब्रा गायो माइ रन्जित
ओ।
ओ थिप थिफि बिदिबो दङ जोंनि थिंजाय आरो माइब्रा -माइब्रायाबो मोननै रोखोमनि दङ जोसा माइब्रा आरो माइब्रा रनजित माइब्रा होनो मोनसेखौ
औ।
औ दानि दिनावथ' आरो बिगियानारिफोरजों दिहुनजानाय गोबां रोखोमनि माइ गायनाय जासैना गोदान- गोदान जोलै दिरुननानै बेबायदिनो माइयाबो गोदान -गोदान बिराद ओंखारबाय आरो दा बेफोरखौबो गायनाय जायो आरो बर'फोरा आथिखालावथ' आरो सरखारनिफ्रायनो फैखायो नालाय बेफोर माखासे जोलैफोरा खोनादोंना नोंथाङा? हेल' खोनादोंना?
औ।
दासो खोनादों।
औ माने जोंनिया आथिखालावहाय होनदों आङो जेनेबा गोबां रोखोमनि माइ गायनाय जानोसै बिगियानारिफोरा गोदान -गोदान दिरुननाय जोलै बेफोरखौबो दायो गायनाय जानोसै होननानै बुंदों गायनाय जायो होननानै औ।
ओरैनो बर'फ्रा बर'फ्रा मानि माइ आबादनि अनगायै मा मा
औ।
औ। बर'फ्रा ओरैनो माइ आबादनि अनगा मा -मा आबाद मावो? नोंथां नुनो मोननाय ना जायगायावनो नुनाय
औ बेसर, फाथो लाइ, लाफा आरो माखा माखासे गोबां मैगं- थाइगंफोरखौहाय बर'फोरा न'आवनो गायनानै जायो आरो। आरो लोगोसे न'नि गायैबो फालांगियारि हिसाबैबो माने बेखौहाय आबाद मावनाय जायो आरो
औ
ओं न'आवथ' जोंनो इसेबां बुरजा जानो नाङा नालाय
औ ना
ओ दा बेफोरनिफ्रायबो गोबां मुलाम्फा मोननो हायोना
औ
उम दा बेबायदियावहाय आबाद मावनायनि गेजेरजों जों गावखौनो माबायदियैहाय गावनि आथिङाव गसंथानो हादों बर'फोरा बेखौहाय एसे फोरमायनो हागोन नामा?
औ आबाद मावनायजोंबो गावनि जिउखौ माने दैदेनलांनो हायो ना औ आबादारिफोराबो माने गावनि जिउ खांगासिनो बिदिनो मा आबाद मावैनानै
औ उम
बिदिनो आबादखौनो जों मावो नालाय साहा जोंनि आसामाव
औ साहा आबथ ओं साहा आबाद
औ साहा आबाद मावगासिनो औ मुंदांखा नालाय बेखौ माने मावनानै बो गोब गोबां न'खर फ्रा माने नो दं आरोना औ गायनानै होननानै समसिमहालागै बेखौ सोलिनो हायो जोङो ना गोबां बोसोरहालागै गोबाव बोसोरहालागै थायो दा माथो साहा आबादा ना औ बेयो खौ माने मेसेंस माने दानस'ना होननानै आरो दैज्लांबा
औ
गोरलै गोरलै खिलिनानैनो खाबाय थाबानो जाबाय आरो ओं
औ माने बे खोलोमहोबानो
औ
औ साहा आबाद माने गोरान जेरै गोरान खेथि होनोबा
औ
मा होनो थास' ना खायसे नकरा बे बाय बिदिनो सोलिगासिनो ना बानलु बिदिनो बानलु गायो आरो बेबायदिनो जुखाम ना आथिखालाव थ' माने जुखाम आबादखौ गोबां माव
औ
गासिनो